औ औ। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन दे,
अ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आं आबाद माने बर'नि आबाद, माइनि आरोसे सावरायनो लुबैदोमोन गोर गोदा औ दानि जुगनि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम औ हागोन दे, ओ आबाद होनना बुङोबाथ' जोङो आबादखौ दानि औ, आबादखौ जोङो गोबां रोखोमनि मावो माखासे आबादफोर थाबाय जोंहा बे आबाद मावनाया जोंनि मोन से जोबोर गोनां, थार आरो जोंनि ओ दा जोंनि जिउ राहायाव जोबोद गोनांथार जोङो आबादखौ, गोदो गोदो गोदाय, जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों आबादखौ मावबोदोंमोन आरो जों गोदो गोदाय समाव आबादखौ एसे आलादा रोखोम मावोमोन आरो दा एसे आलादा रोखोमनि मावो, जोङो गोदो गोदाय ओ बांसिनानो जोङो मोसौ, हालेवनाय जायोमोन ओ हमना लाबाय जोङो मोसौ हालिसे ओमफाय नांगोल जंगाल मै बेफोर बायदिसिना जों लानानै ओ आगोलो ओ आबाद मावोमोन आरो हालेवनानै जोङो, ओ जोङो ओ गोदो समाव आबादखो फुंआवनो जोङो जेनेबा हालेव होलाङोमोन हालेव होलांनायनि जोङो फुंआवनो जिखिनि जोङो न'खरनि बारि बाथायोमोन बारि बागान बेखौ हालेवहैयोमोन आरो फुंआवनो हालेवबाय हालेवनानै जोङो बेनिफ्राय माखासे, ओ जोङो ओ बे आबादखो आबाद मावनो थाखाय जोङो माखासे जोंहा जोलैनि गोनांथि जायोनालाय जों बे जोलैफोरखौ रेडि खालामना लासिगोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ नांगोल, मोसौजों हालेवनानै जों आबादखौ मावनाय जायो, ओ जोबोर ओ मोजां बो जोंनिया गोदो समाव जों आबाद मावनाया, जोङो गोदो समाव जों आबाद मावनाय बैसमाव जोङो बा बांद्राय जोङो मुलि बायदिसिना हासार बेफोरबायदि जोङो बांद्राय बाहायोमोन आरो, गोदो समनि आबाद मावनाया, बेफोरबायदिनो जोङो बांद्राय मुलि बाहायालासिनो मावन मावोमोन आबादफोरा जोबोर मोजां जायोमोन गोदोनि समाव। ओ बिदिनो आबाद मावनानै जोङो जोंनि ओ जिउ खुंनाय राहा बेफोरबायदिनो जोङो सोलिबोदोंमोन आरो ओ नाथाय दानि आथिखालनि जुगाव जोङो आबाद एसे आलादा रोखोमै मावो दानियाथ दानि जुगाव जोङो मोखौ मोसौजों जोङो आबादखौनो मावनाय जाला।
ओं
जिहेथु जोंहा गोदान मुगानि आथिखालाव जों गोदान मुगानि गोदान आदबजों जोङो आबादखौ मावनाय जायो। जेरैहाय जोङो आथिखालाव ट्रेक्टर ट्रेक्टर दङ जोंहा जों ट्रेक्टरजों ओ हाले हालेवो। ओजाय जोङो। माइ आबाद माव माइ आबादखोनो होन बा ओ जोङो जिंखा बेफोरबायदि आबादखोनो होन लेस्रा आबादखोनो होन। बा जोङो ओ सबाय सि सिबन बेसर बेफोरबायदि आबादखौनो होनो दानिया जोङो गासै आबादखौ जों ट्रेक्टरजों हाले एवनानै जोङो ओ मावनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा समनि माखासे आंखाल थायो। जोङो ओ जाय जोङो नांगोलजों बा मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा गोबां समनि गोनांथि जायोमोन। बेनिखायनो जोङो दा गोदान आदब जों आबाद मावनाय जायो। हमना ला जोङो ट्रेक्टरजों हालिहेवोब्ला जोङो सानसेनि गेजेरावनो जोङो बुहुद गोबां हाखौ जोङो एवखांजोबनो हायो। एवखांनानै जों खुब समनि गेजेरजोंनो जोङो आबादखौ मावनो हायो आरो थिफोरबायदिनो जोङो दा दैज्लां बोथोरनि सम जोंहा ओ माइ गायनाय बोथोर सोफैदों। बेबायदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो गोबां सम नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनानै मावनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो माइ मावनो थाखाय गिबियाव जोङो ओ खोथिया फुोग्रोनांबाय जोङो। खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइनि गोनां जाबाय माइलि मोजां जायखौ माइ जोलै बेखौ नांगौ जोंनो। बेखौ जोङो ओ फोनो थाखाय ओ जोङो एसे ओ माइ जोलैखौ जोङो एसे दैयाव ओ सो-सोमनानै सोमना दोननानै जोङो बेखौ एसे गाजा ओंखारहोनाय बायदि खालामबाय ओमफ्राय खालामनानै बेखौ जोङो बरियासे जाय जायगाखौ जोङो ओ खोथिया फोगोन बे जायगाखौ जोङो ओ हालेवनानै ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो साफा खालामनानै लांबाय। लानानै हालौवबाय जोंहा खालामबाय बेनिफ्राय हा ओ हाब्रु खालामनानै जोङो ओ बेवहाय जोङो बेनि जि दोननाय माइलि जों बेखौ बुङोनो माइलि बेखौ जोङो फोनाय जायो आरो फोनानै बेफोरबायदिनो जोङो ओ ओ जों समनि गोनांथि जायो जोंनो। से मान्थ जोंनो से मान्थसो नांगौ जायो आरो से दानसो नांगौ जायो जोनो। से दाननि एसे दान बिदिनो ओ से खावसे से दान बेफोरबायदिनि समाव जोङो बे खोथियाखौ जोंङो ओ मोननो हायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो आबादखौ जागायो खरो जोङो आरो बेनिफ्रायनो जोङो माइ मोस्रो ओ जागायजेनो। बिदिनो माइ आबाद उम माखासे जोङो हासोरखौ ओ हालेवो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो आथिखा खालाव जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरखौ जोङो मोसौजोंबो हालौनाय नुनो मोनो। ओ मोसौजोंबो हालेवो होननाय हालौनायखौ नुनो मोनो औ नुनो मोनो। सायसे खेसेनियाव बांसिनानो दोंङो। ट्रेक्टरजों हालौ- - जायो आरो आरो आथि ओ गोदोनि समनि हाल एवो आबाद आरो गोदान समनि आबाद ओ गोबां फारागथि दङ मानो होनबा दानि ओ दानि ओ आथिखालनि जुगाव जोङो औ आबाद मावनो थाखाय जोङो खायसे मुलि हासारनि गोनांथि जायो मुलि हासार नङाब्लानो जोंनि आबादफोरा ओं मोजां जाया आरो नङा होमबा जायनि थाखाय जोंनो ओ माखासे मुलि एबा हासारनि गोनांथि जायो आरो ओ बेफोरबायदिनो ओ जोङो बेवहाय गिबियावनो जोङो ओ माइ गायखांनायनि उनावनो जोङो एसे देरहांबानो अब्लानो जोंनो हासारनि गोनांथि जायो। हासार बा मुुलि भिटामिन बायदिसिना बेफोरबायदि होनांगौ जायो आरो। बेफोरबायदि गुबुन बेलेग गुबुन ओ आबादफोरावबो जेरै जिंखा ओ जोगोनार, लेस्रा बैफोरावबो जोंनो माखासे हासारनि गोनांथि जायो। मुलिनि गोनांथि जायो जोंनो। ओ एम्फौनि मुलि बा भिटामिन फिथाइआ मो जां जानाय ओ फिथाइआ बायनाङो। बेफोरबायदि जोङो माखासे ओ मुलिनि गोनांथि जायो नङा होमबा बेफोरबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव आबादखौ मावनाय जायो आरो गोदोनि स मावथ' जोङो बेफोरबायदि मुलिनि गोनांथियानो गैयामोन। अब्लाबो जोंनिया आ जोंनि जि आबाद फोथारनि फसल बेयो जोबोद मोजाङैनो मोननो हायोमोन आरो औ दा जोङो आथिखालाव आबादखौ बेफोरबायदिनो मावनाय जा जायो आरो दा नोंसोरनि ओ जायगायाव बा नोंसोरनि ओनसोलफोराव आबादखौ माबायदि बिदि रोखोमै बा मा आदबजों ओ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमाय ना होनो हागोन
औ
आरो उफेरा खेथि मा होनो जायगायाव माने एसे दैनि आंखाल फोराबैस्रानस्राव जिहेतु जायनि थाखाय जों गावबा गाव हायाव बरिंनि दैनि माने बेब'स खालामना लानो गोनां जादों गोदोथ' बिदि दैनि आंखाल गैयामोन आथिखालाव जों बांसिन बिनानो
औ नोंथांनि एसे नांथादो एसे प्रब्लेम जादों नामा?
औ औ। माने दैनि आंखाल न
औ औ नंगौ।
आबाद बे बादिनो मैगं-थाइगंखौ खोनादों?
औ, नेट एसे प्रब्लेम जादों नामा एसे नांथानाय खोनादों।
औ, आबाद होनोब्ला माने औ, माइनि अनगायैबो जों मैगं थाइगंखौ माने बायना जानो नाङा आरो नआवनो एसे एसे माने नांगौखिनि मैगंखौ नआवनो गायनानै लायो। जेरै जों खांख्रिख'ला जिंखा लेस्रा बेनिफ्राय भिन्दि बेफोर आलु बेफोर आबादखौ जों मावनानै लायो आरो न'आवनो।
औ नंगौ।
फ्राय जों आबाद मावनानै जेनेबा बेफोर आबादखौ मावनानै नखराव सालायनो हायो। जिहेथु जों गोनां समाव बे फोरखौ फाननानै माने रांनि गोनांथि जायोब्ला जों बेफोरखौ फाननो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो आबादखौ मावनाय जायो आरो नङा होमबा औ नोंसोरनि जायगायाव ओ माइ आबाद माबायदि मा मा माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो मिथिगौ नामा नोंथाङा
आथिखालावथ जों गोदान गोदान मुं मोन्थियो नङा होनबा माइनि? ओ गोदोनि माइफोरखौथ आथिखा लाव नुनो मोनलिया। अ आथिखालाव जों पेकेटनि पेकेटाव मा होनो पेकिं खालामनाय जेनेबा माइफोरखौसो बांसिन लाबोयो। ओ जेहेथु माइ जोलै दोननाय खौ नुनो मोनला आथिखालाव ओ बिदिनो माइब्रा जोसानि थाखाय जों नखरावनो माने माइ जोलैखौ दोननाय जायो आरो।
औ औ। औ।
औ। आरो उफेरा गुबुन माइफोरखौथ मोजाङै मिनथिला मुं फोरखौ। माने बायनानै सो बेसिय आरो आथिखालाव जोलैखौ
औ ओ जोङो बेफोरबायदिनो आबाद मावनायनि जोङो मा रांखान्थि सोरजिनो हायो नङा होमबा
अ
अ जोङो जोंनिनि थांना थानाय राहायाव बा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिवाव जोङो बारजोंनो थांनानै दं अ नङाहोमबा? ओ जोंहा जाय आबाद जों मावाबानो ओ जोङो गावनो ओ रानथाबनो गोनां जागोन आरो नङा होमबा औ औ बेनिखायनो जोङो जोंनो ओ गोनांथार जोंनि आबादानो जागोन माइ आबाद नङा होमबा? जों सारा ओ बुहुमावनो जोङो माइ आबादजोंनो थांननानै दङ जों माइ रं जोङो ओंखाम जायो नङा होमबा बे हिसाबै जोङो बेनिखायनो ओ माइ आबादखौ जोङो साफ्रोमबो मावनांगौ ओ जोङो ओ मावनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय जोंहा मा खासे मुलाम फा मोनो रांखान्थिनि बा जोंनि न'खरस न'खरनि ओस न'खर सामलायनाय बा बेयाव आरो माखासे ओ मदद मोनो आरो नङा होमबा?
औ नोंगौ
औ
ओ बिदिब्ला आबादनि सोमोन्दै जोङो सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ मोनदों